हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां आं खोनागासिनो औ।
ओमफाय जों एसे सावरायलायनोसै बर'फोरनि बे जानायनि सायाव नोंसो सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां हागोन।
औ औ जोंहाथ' माने बर'फ्रा बा गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर दं।
औ नोंथां।
हाग्रायाव नागिरनानै मोननाय बा जोङो‌ ओ हाग्राफ्राव बा मोननाय जिब जुनारफोर बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां जिब- जुनारफोरनि सायावनो सावरायनोसै जिब जुनार माने मैहुर खालामनानै जानायनि सायावनो एसे सावरायनोसै आरो दे होमबा नोंथाङा ए
बेनि सायावनो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ नोंथां हागोन ओ मैहुर खालामनाय मैहुर खालामनाय होनना बुङोबा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैनिफ्राय समनिफ्रायनो जोङो मैहुरखौ खालामना जाबोदों। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बै समनिफ्रायनो जोङो जिब जुनारफोरखौ जोङो एम्फौ एनला गासिखौबो जोङो बिदिनो हाग्रा बारियाव थांनानै जोङो मैहुर खालामहैयोमोन ज'ज' गामिनि सेंग्रा बोराय ज' जालायनानै। आरो गोबां जोङो मैहुर खालामनानै जिब जुनारफोर मोनबोयोमोन आरो। जायखौ जों जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ ओ दा जोङो मैहुर खालामनायाथ' दा लासै लासैनो ओ आथिखालाव गोमालांनो हमबाय। नङा होमबा नोंथां दाथ' नुनो मोननो नागिरला जों मैहुर खालामनाय। दा
मैहुर खालामनाय होनना बुङोब्ला जोङो बे जोंनि बर' हारिजों मोनसे बेहाबो सोमोन्दो दङ। मानो होनब्ला बे जों गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय।
औ।
जोंनि आबै आबौमोना बै समाव ना बेदर बा माबाफोरखौहाय बेफोरबायदि बेदरफोरखौहाय जोङो बायनानै जायामोन। नङा होमबा नोंथां? गोदो गोदाय जोंनि आब बौ मोना बेफोरखौ माबाफोराव सोरबा न'आव फिसिनानै बा सोरबा हाग्रायाव नागिरनानै बिदिनो जायोमोन बायनाय बेफोरबायदि जेबो गैयामोन।
औ।
औ जेरै जोङो सेसा जायोमोन ओ मै जायोमोन आरो गोबां नेवलायनो मानो बेफोरबायदिनो हाग्रानि गोबां जिब जुनारखौ जाबोदों आरो जायखौ जों मुं मख'जोबनो हाला आरो माखासे जुनार जिब जुनार जों मावख'नोबो मोना नामबो नङा होमबा नोंथां? उम। दा जोङो आथिखालाव जों खिन्थु बेयो जोबोद बाङाय जालांबाय खम जालांबाय। ओ नुनो मोनला। माने फ्रायानो बन्द' जालांनाय बिदियानो जाबाय जों नुुनोनो मोनला नङा होमबा नोंथां? मानो होनना बुङोब्ला ओ सरकाराबो भारत सरकाराबो बेवहाय जोंनि हाग्रा बिफानाबो ओ गोबां माबा खालामबाय गोख्रों बिथोन लाबाय जे सोरबा जुदि जिब जुनार। बााबाफोर खहा खालामोबा बिसिरनि जिउखौ इनाय खालामोबा बेखौ सरकारा सरखारनि आयेन बायदियै साजा होयो नालाय। दा बेखौ जों गाज्रि बुंनाया बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा जे जिब जुनारफोरखौ जों बे बुथारना जाबाय थानाया जोंनिनो गोरोन्थि खामोन। नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
समजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननायलाय जोङो दा बेफोरखौ। ओ लासै लासै बावलांनो हमबायसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ नोंथां दा नोंथाङाबो दे एसे फंनैसो बुंदो दाबो जुदि ओ दाबो नोंसोरनि ओनसोल फोरावहाय बेफोरबायदि मैहुर खालामबावो नामा जोंनि बर' सुबुंफोरा नोंथां?
ओ होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बर' मारिनि स समाजनि सुबुंफोरा माने। मैहुर खालामनानै बायदिसिना जिब जुनार बा ना ना मैहा बेफोरख खौ जोङो ओ लाबोनानै जाफैदों थिग बे बेलायावनो जोङो ओ गोदो समाव जोङो माने बयबो ज' ज' ओंखारलायनानै बा गामि नि बिदिनो ओम साब ओ जि जन नैजि नैजि जन बिदिनो ज'यै थांनानै जोङो हाग्राफोराव जेरै मै अमा, सेसा, ओ नेवलाय जाह मालाय, बन हाफा बफोरबायदि ओ जुनारफोरखौ ओ हाग्रानिफ्राय नायगिरना लाबोनानै बुथारना लाबोनानै जोङो जहै बेबायदि राननानै जालायनाय बेफोर हुदाया जोंनि बर' समाजाव दङ ओ थिग बेबायदिनो जोङो बैफोर मैफोर बा मै अमाफोरखौ जोङो मा खायदायै हमो होमब्ला बिनि खायदा माने दङ माखासे ओ आदब खायदाफोर दङ बे खौ जोङो ओ जे जेरै मै आरो अमानि थाखाय जोङो जे बाहायो बेखौ मानोना गिदिर जोङो गोरलैयो बेख खौ मोनहानो थान जायो बेनि थाखायनो जों जेयाव फोनांनानै जों बेखौ बुथारो बुथारनानै जोङो लाबोयो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफ्राय सेसा ओ ने नेवलाय बनाफा बेफोरबायदि ओ जुनारफोरखो जोङो नायगिरनानै बिनि थाग्रा जायगाखौ संनानै नायगिरनानै जोङो ओ बिबायदिनो संनानै सिरि सिरि बिनि थाग्रा फुलियाव थांनानै बुथारनानै जोङो लाबोनानै बे
औ नोंथां नोंथाङा ओ मोनसे आंनि रिकुेस नोंथां आंनि खावलाय नाय जों सानैनि गेजेराव जे सावरायलायदों बेयाव बाराद्राय बुथारनाय माबानाय खोथाखौ जोङो सावरायाबा गाहाम जागोन नामा नोंथां।
नोंथां ओ जेबो नङा बियो मानोना जों बेन जोङो बियो गोदोनि ट्रेडिसनमोन नालाय जोङो बेख
औ नङा नोंथां आंनि बुंनाया नैबेसो नोंथां ओ जेनेबा बुथारनायनि जायगायाव गुबुन माबा सो सोदोब सोदेरनाय आरो औ जेनेबा हमनाय मानाय बेफोर नङामोन
औ औ औ औ औ। जायो नोंथां दे ओ बेबायदिनो जोङो जेनेब बा लाबोनानै हमना लाबोनानै जोङो बेखौ राननानै जाफैनाय बेफोरबायदि हुदाया दङ आरो।
औ नोंथां।
ओ बेबायदिनो नाथाय आथिखालावबो आ माने दाबो जोंनि ओ आथिखालावबो जों नुनो मोनो दङ दाबो माने सम सम जोङो माने बेखौ जे जों गारथारबाय बे नङा आरो। जोङो माने सम सम बे जोङो उदां बोथोरनि समावबा ओ जोङो मेसें बोथोर समाव जोङो बयबो माने खनसे ज' जानानै जोङो माने खनसे बेबायदिनो नायगिरनो थाङो। माने जों बेफोर खामानिखौ जोङो गले गले थाङा जेनेबा गले गले नायगिरा। जोङो बेखौ बोसोरनि ओ खोनसे जानांगौ होननानै जोङो बयबो माने थाङो आरो बेखौ नायगिरनो बेबायदिनो नायगिर ओ थांनानै ओ ज' ज'यैनो नाय गिरना लाबोनानै ओ जोङो बेखौ जाफैयो आरो। नोंथां बेबायदिनो
औ नोंथां।
अ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
औ ओमफाय
औ नोंथां।
औ आं मा होननो नागिरदोंमोन नोंथां ओ नोंथाङा एसे ओ फो फोरमायबावदो नामा बेनि सायावनो।
औ औ नोंथां जागोन। ओ दा आंबो एसे बुंबाय आरो नोंथाङाबो बुंबाय। जोङो मैहुर खालामनायनि सायावहाय बियो ओ दा आं बेखौनो एसे बुंदेरबावनो सानदों। जे जोङो लासै लासैनो ओ बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ ओ आंनि साननाय बायदिबा आरो नोंथां। बेफोरखौ जोङो मै बा बायदिसिना बेफोर गिदिर गिदिर जेनाखि जुनार बेफोरखौ ओ मैहुर खावनायखौ जों बन्द' खालामनांगौ खिन्थु जोङो बन्द खालामनांगौ होननानै आं जे जों मैहुर खालामनायखौ बन्द' खालामनाय बेखौ बुङाखै नोंथां जेरै फिसा फिसा सेसा एन्जर जों बेफोरबायदि फिसा फिसा जेनाखि जिबफोर दङ बेफोरखौ जोङो ओ सिखार खालामना जानो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ जोङो बेखौ लासै लासै गारलांनांगौ आरो जेनाखि गिदिर गिदिर जोङो जेनाखि जिब जुनारखौ जों माबा खालामो हमो बेफोरखौ जों लासै लासै गारलांनांगोन।
औ औ।
आंनि साननाय बायदिबा आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। ओ बेबायदिनो औ जोङो जेनेबा ओ ओ जोङो जानाय हिसाबै बा गोदोनि मोनसे जोंहा बेफोर हाग्रानि बेफोर ओ जुनारफोर बा बेदरफोर जानायाव माने जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जेरै जोङो बैफोर हाग्रानि ओ बेदरफोरखौ माने बोसोराव खनसे फोर जायोब्ला माने ओ जोंनि ओ देहाया मने मोनसे राफोद बा गोख्रों जायो होननानै माने मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो ओ जोंनि गेजेराव बा बोसोराव जों खनसे हाग्राफोराव थांनानै जिब जुनार नाय गिरना लाबोनानै बे जानाय हुदाया माने बेनिखायनो दासिमबो सोलिगासिनो दं।
औ नोंथां थारैनो सैथो। नोंथांमोननिजों ओ नोंथांमोननि ओन सोलावहाय मा मा बिदिनो ओ जुनादफोरखौ जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामना जायो नोंथां
औ नोंथां बेबायदिनो ओ दहाय बुंलां मख'लांनाय बायदिनो जेरै नेवलाय आ ए एन्जर' जाह जाहा मालाय बना हाफा बे से सेसा बेफोरखौ जोङो दायो माने बांसिन जोङो मोननायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बै अमा आरो मै बेफोरखौ जोङो दायो मोननो थांला आरो जोङो औ बेफोर माने रैखाथि बेयाव जेनेबा हाग्रा हाग्रा गिदिरयावसो थाबाय नालाय जोंथ' बेखौ रैखाथि बिफाना जोंखौ जेनेबा बेयाव हाबनो होला जों बेनिफ्राय जों लायनो हाला बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ मोननो हाला आरो जोङो जों बे फिसा फिसा जुनार जेरै सेसा एन्जर नेवलाय खौ जोङो मैहुर खालामनानै जाफैयो आरो बेबायदिनो
औ नोंथां
औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि दङ नामा
दङ दंनाया नोंथां नाथाय गोबां खम नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलावहाय माने दा जोङो ओरैनो मैखुन खालामनो थांनायबाबो जोङो माबा मोनसे जेरै एन्जर बा सेसा बा सेसा बेफोरबायदि मोनसे माबा लानानै थाङो आरो एन्जर होनाय एन्जर नागिरनाय बा सेसाबा से बेफोरबायदि मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओरै गिदिर गिदिर हाग्रा गैया दा नोंथां
नंगौ औ
बेखायनो जोङो माबा मैहुर खालामनायखौ खम जालांबाय माने हाग्राफोराबो खम नालाय नोंथां बिदिनो माबा लाबो आरो लासै लासै लासै माबालांबाय आरो बेफोरखौ गारलांबाय दा नोंथां जोंहाथ' नै समाबो जाबाय नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांजों बेनि मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै रायजलायनानै मोजां मोनबाय आरो। मिथिनाय मोन जिनाखि जुनारफोर नोंथाङा बुं हननानै आं मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो नोंथांखौ साबायखर बावबाय आङो
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय औ दे गोजोन।
दे बिदिब्लाथ